हेल' औ नोंथां बुंलाय
औ खोनादों ना?
खोनादों।
ओं ओ जोंङो दिनैहाय इमा न गोजानाव मारै माने नखरखौ नाय नो हायो बिनि फारसे रायलायगोन आरों ना।
औ जायो
ओ दानि जुगावथ' माने रावबो ओरैनो थाला खोनो होनजायो। गासैबो माबा माबा ना माबा मोन जेन मावबाय थायो आरो ना
औ
थाय गावनि ओ न'खरखौ बो बोस्रांनो थाखाय आरो गाव गाय माने गावगायाबो गावनि जिबनखौ फोस्रांनो थाखाय बिदिनो गोजान गोजानाव ओ दानि जुगाव माने बहुत मानसिफोरानो हाबा मावहै बेराद ना बुंनो थाङोबालाय जोंनि मा होनगोन बर' मानस सिफोराबो माने बहत गोजान गोजानाव थाहैदों
उम
जेरै बेगल'र बे ओ देल्ली मुम्बाइफोराव
औ
खायसे फरायनाय फोरबो थाहैयो आरो खायसे हाबा मावनाय बेफोरबायदिबो थाहैयो आरो ओ जाहाथे जि एसे एनै मोनो बेफोरफोरखो न'वाव माने सुस्रांनो ओ न'वाव हरनो इदिनो आरो
उम
उम आरो गोजानाव थानायाबो माने ओ हादोरावनो खुरां नङा ओ माने बहुद खस्थ' जायो आरो ओ लोमजानाय साजानाय जायो बेफोराव जोङो मानसि मोना गावगायानो माने गावगायखौ नायनांगौ जायो आरो आरो जानाय जानाय लोंनायनि फारसे मिल ओ जानाय लोंनायाव माने मिलाय गैया माइया ओ बिदि जायो आरो ना गो जानाव थानाया ओं नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा?
अ बुंगोन ओ नों नोंथाङा बुंनाय ओ नों थाङानोथ' फ्रायानो बुंखाबाय नङा होमबा उम औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा औ नोंथाङाथ' गुवारै बेखेवनानै होबाय औ गुबुनाव ओ हाबा मावहैयोबा माबायदि जायो आरो फरायोब्ला फरायहैनायफोरा माबादि ओ जायो होननानै ओ बिनि थाखायनो नोंथांखौ आङो साबायखर बावनो सानो आरो आङो दायो उम नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ गुबुनाव ओ खामानि मावहैब्ला नंगौ ओ जुदि जोंनि देहाया ओ सानफ्रोमबो ओमोनसेयानो थाया नङा होमबा माबा समाव माबा मोनसेफोर जेंना जायो आरो लोमजा साज बा बेबायदि जायो अब्ला जों मानसि मोना नोंथाङानो बुंखादों नङा होमब्ला?
औ
मानसि मोना बेबायदिनो जों मानो होनबा जों बेहाय गुबुन ओन जायगायावसो थाहैनाय जायोथ' गु बुन रायजोआव थाहैनाय जायो बेरायजोनि सुबुङा गुबुन जायो आरो जों गावनि जोनोम जायगा थानाय ओ सुबुंफ्रा गुबुन जायो नङा होमबा न'खरनि सुबुं अ जों बेहाय गासैयावबो मोनहैजोबा आरो न'खरनि ओ मानसिनि ओ ओ माने मदद आरो ओ हेफाजाबा गुबुन जायो आरो ओजों जाय जायगायाव मावहैदों बेफोर रायजोनि सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन जायो नङा होमबा
औ
औ ओ जों गासैबो न'खरनि सु बुंखौनो जे न'खरनि सुबुंनि ओस सुबुंफोरबायदिनो अननाय एबा ओ माबा मोनसे हेफाजाब मोनगोन बिथ' नङा नङाना नंगौना नोंथां? औ बेबायदिनो ओ खामानि मावनायनि बेलायावल' नङा जों साफ्रोम फरायसाफोराबो बेबायदिनो जायो जोंनि फरायसाफोराबो ओ आथिखालाव गोबां जौगाबाय नङा होमबा नोंथां लेखा फरायनिफ्राय अनगायै जों गुबुन गुबुन ओ फिसा फिसा बिजनेसनि थाखायबो जों न' गारना थानो गोनां जायो आरो बेबायदिनो फरायनायनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन गावनि साख्रि नि थाखाय ओ ङो गावनि जिउनि थाखाय बेबायदिनो जों न' गारना थानो गोनां जायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ
जोङो फरायनाय बेलायाव नायनो थाङोब्ला जों गुब गोबां फरायसाफ्रानो दानिया दानिया जों ओ गावनि खाथि खाला ओनसोलावनो कलेज ओ स्कुल दङ'ब्लाबो बिनि अनगायैबो जों माबा मोनसे साबसिन एबा मोजांसिन ओ माबा मोनसे खोथास साननानै एबा मोनसे मोजां मिज जिं लानानै जों गुबुन जायगायाव फरायहैयो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो मिजिंखौ सुफुंनो थाखायथ' जोङो न'निफ्राय गोजानाव थानानैबाबो जोङो ओ उम मिजिंखौ जाफुंहोनो थाखाय थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो न'नि गोजान फरायहैनो नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
फाखौ नागारलांना बेब्लाबो जों बेबायदि गोजानाव ओ ओ थाहैनानै ओ न'खरनि गोजानाव थाहैनानै फरायनांगौ जायो आरो बेबायदिनो जोङो फरायहैनायनि बेलायाव नायोब्लाबो जोङो ओ गासैबो ओ न'खरनिनो सुबुं एबा ओ न' खरनिनो ओ गासै ओ मानसिफोरखौ जों बेबायदि जायगायाव मोनहैया नंगौना नोंथां? जों ओ औ जों जे जायगायाव फरायहैदों बा जाय ओनसोलाव बा जाय ओ रायजोआव फरायदों बेबायदि ओ ओ जायगाफ्राव जोङो गुबुन गुबुन मानसि लोगो मोनो ना ना ना धरननि मानसि लोगो मोनो गुबुन गुबुन ओ हारि हारिसानि मानसि लोगो मोनो नंगौना नोंथां औ बेबायदियाव जों बे बिसोरजों गोरोबनानै थानो गोनां जायो आरो ओ जों बिसोरनि गोजौआवथ' जों थानोनो हाया बेथ' सैथो बाथ्रा जों बिस नि गाहायावनो थानो नो गोनां जायो थेवब्लाबो जों बेबायदिनो गोबां खस्थ' खालामनानैब्लाबो बिसोरनि उनाव थानो गोनां जायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ
औ दायो नोंथाङा आरो बेनि गेजेराव
उम
बुंबावगोन नामा नों थांनि मोन्दांथि बायदियै।
ओ नोंथां बुंनाया नंगौ। थारैनो बिदि जों गोजान जायगायाव थायोबा जोङो माने मालायनि माने सिं जानानै थानांगौ जाहैयो मानो होनबा ओ जोंनि मानसि बारा गैया जाहैयो बिथिं आरो जोङो बिसोर मानसिफोरजों मिलायना थानांगौ जायो। ओ आरो ओ मा होनगोन फैसानि खोथा थायो बेफोराव जे गोजान जायगायाव ओ जा नाय लोंनाय माने गासैबो बेलेग जाहैजोबो आरो जों माखो जायो मायो जों ओ बेफोरखौनो माने जानांगौ जायो आरो मिलाय लांनांगौ जायो। ओ माने ओ ओ गुबुनाव गुबुन जायगायाव थाहै नाया माने एसे माने ओ मा होनोन खस्थ' होननानै होनजायो आरो जेरै दा ओ जोंनि बर' फोरा
औ औ गोबां नार्सिं दङ औ
गोबां नार्सिं फरायहैदों आ रोबा सोरबाफोर सिंगापुराव थांदों सोरबा फोर ओ जापानफोर औ बेंगलरिफोराव थांदों बिसोरबो ओ माने फरायदों माने मिलायनानै थानांगौ जायो आरो। बिसोरनि मानसिफोरखौ आरो जानाय लों जेराव बिसोरो मा होयो बेफोरखौ जानानै थानांगौ जायो आरो ‌ फरायनायनि फारसे ओ गावगायानो जेनबा मोजाङै फरायनानै उनाव मानसि जाबालाय मोजाङानो बे फोर माने खस्थ'आ उनाव जेबो माने नङा आरो दायो जिबायदि ओ गोजानाव थां खस्थ' खालामदों उनाव बिनि फिथाइखौ मोनो आरो ओम। थाखाय जोङो न'खराव एसे एनै हरनो हानाय आरो गावनि न'खरखौ माने ओ जौगानो हायो आरो आरो गोजानाव थादों जे या लोमजानाय साजानाय बेफोरखौ मानसिनि देहायाव जाखायो ओ बेफोरखौ जों गावगाया माने नायनांगोन आरो गावगाखो बियो माने जोंनि थाखाय हामा बा जोंनि जागा लोमजागोन मा बेफोरबायदि मोनो दां गावगायखौ माने साब'धान लाखिनांगौ आरो
औ नंगौ नोंथां औ औ औ।
माने बुहुत खैफोद ओ फैयो आरोना बिदि गोजानाव थानायफोरा दा औ। माने गावगायखौ एसे नायनांगौ जायो आरो मानसिफोरजों मिलायनानै थानांगौ जायो। नङाबा गोजानय जायगायाव थानाया माने ओ मिलायनानै थायाबा माने बिदिनो ओ खायफा खायफा मानसिफोर मेगन सानाय थायो। आ बेमारै थां औ जौगादों मादों बेफोरबायदि बिफोरबायदि मिलाय फैनानै थानांगौ आरो बिसोरनो सिं जानानै थानांगौ आरो जाहाथे गावनि थाखायबो मोजां बिसोरनि थाखायबो मोजां बिदि आरो
औ नंगौ।
आरो जानाय लोंनायफोराथ' माने गावगाया जानो लुगैयोबालाय ओ न'निफ्राय जों लां लांनो हायो आरो रो ना। ओमफ्राय जाहैनो हायो बिदि नाथाय अबा ओ बिदि गोजानाव थानायफोरा जिखो गाव गाय जायो बेफोरखौ माने मोननो थाङा होनजायो आरो गोजान गोजान जायगायाव थानाया औ।
नंगौ नोंथां। होननांगौ बेबायदिनो जोङो साख्रिनि बेलायावबो जों नुनो थाङो नंगौ ना नोथां?
औ नंगौ।
साख्रि मावोब्लाबो जोङो न'नि गोजानाव थानो गोनां जायो। ओ बेफोरबो बिसोरनि गेजे जेरावबो खैफोद नुजाया होननानै जों दै दि बुंनो हाया बिसोरनि गेजेर जेरावबो गोबां खैफोदफोर नुजानो हागौ नंगौना नोंथां? मानो होनोमबा बियो मोन बे जिउसोथ' जि जिउआव गासैनावबो खैफोद आफोद सोमजिबायनायनि थाखायो बेखौ रावबो थियै बुंनो हाया नंगौना नोंथां? औ बेनिखायनो फरायनायनि बेलायानो जा हाबा मावनायनि बेलायानो जा माबा मोनसे साख्रि मावनायनि बेलायानो जा बेफोर गाैसैबो ओ ओ न'खर गारनानै थानाय एबा न'नि गोजानाव थानायनि ओ प्रब्लेमफ्रा जा ओ जेंनाफ्रा बयनियावबो नुजायो होननानै जों बुंनो हायो नं गौना नोंथां?
औ औ औ।
उम दायो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा बिसोरजों गोरोबना थानो गोनां जायो जानाय लोंनायनि बेलायाव बेयो नंगौ सैथो बाथ्रा। ओ जोङो बेबायदिनो गहा सिटी ओनसोलावबो जों फरायनो थांब्लाबो जोङो ओ दायो ओ एखे सिटुवेसनानो जायो। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों बिसोरनि जानाय लोंनाय बेखौनो जानो गोनां जायो बिसोरनि बयलार दाननायाबो गुबुन रोखोमनि जायो जोंनि जोंनि न'आव राननाय बायदि जाया बेफोरबायदिखौबो जों गोरोबनानै जानो गोनां जायो बिसिनि फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं गासिबो गुबुन गुबुन आलादा आलादा दामनि जायो जों बेखौबो बायनानै जानो गोनां जायो आंखालनि समाव। ओ मानो होनोमबा जोङो सोब समायावनो जों न'निफ्राय ओ थांलाय फैलाय एबा ओ दिनैनि जानायखौ दिनै लांना होगोन बेफोरबायदिथ' हाया नालाय जों बिसोरनि गोरोबनानै जों बिसोरनि जाबुंनाय दाम बे जाबुंनाय ओ रेट मोनसे रेट बेफोरबायदिनियावनो जों रायनानै जानो गोनां जायो जों बिनि खमबो खालामनो हाया खोनाबायना नोंथां। बेफोरबायदि मोनफा मोनफा गासिबो प्रब्लेमानो बयनावबो जायो होननानै जों सानो आरो। नंगौना नोंथां? औ। औ। दे बिदिब्ला जोङो दिनैनि बे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नसै।
औ औ जायो दे गोजोन्थों। औ।